खोनादों?
औ नोंथां।
औ औ दायो जों बिदिबा एसे सावरायलायनोसै नामा? बेबायदिनो जों दा जोंनि हारिनि जों माबोरै जिउ खुंलांबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना माबोरै जों ओह जोंखौ माबोरै गेर गोलाव खालामखो बा बिथांमोननि ओह खस्थ' खालामबोनाय जिउ जारिमिननि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा जों नोंथां?
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला आं एसे नोंथांनि सि आव फोरमायनोसै। ओ जोंनि आह हारिनि जोंनि बर' हारिनि जारिमिन होनबाथ' जोंहाथ' नै सिगांनिफ्रायनो जोंखौथ' बुंनाय जायो जोंनो ओरै ओह दानि थानाय ओह चीन हादोर होनना बुङो चीन हादोरनिफ्राय फैनाय होनना बुंनाय जायो आरोना जोंखौ। जों बेबायदिनो किरात आरो मंगलिय' फोलेरनि जों हारि होनना बुंनाय जायो जोंखौ। दा बेबायदिनो आर बो जोंनि बर' हारियानो जोंनि बे दा आसाम हादरसायाव गिबिसिन फैजेननाय होनना बुंनाय जायो आरोना बेयो जाबाय जोंनि महाभारत रामायनफ्रावबो एसे मख'नाय दं नङा होमबा?
औ नोंथां औ द
औ बेनो ओह जोंहा माहाभारतआवबो लखनाय दं मख'नाय दं जे ओह जायथुबा हिरिमबा होननाय सासे आइजो दंमोन राजखुंग्रि औ बे हिरिमबाखौ बिथां महाभारतनि बै ओह पान्दब फोरनि साबा बिदा फंबायनि गेजेराव भिम होननाया हाबा खालामदोंमोन। नंगौ नोंथां औ बे हिरिमबानि आरो भिमनिनो फिसाला सासे ओ घटत्कास होननाय सासे दंमोन जोहोलाव औ बिथाङा कौरबफोरनि गानानै दावहा नांदोंमोन पान्दबनि पान्दब पान्दबजों औ। बेबायदिनो आरोना नोंथां जोंनिया जारिमिनफ्रा गोदोनिफ्रायनो बि ओ मावनो मख'नाय दं महाभारतफ्राव मख'नाय दं ओह बिदिनो ओह फैयै फैयै बेफोरबायदि ओह जोंनाव कुन्दिल नोगोर होननाय दंमोन बोरै तिनसुकिया जिल्लायाव दं दायो दाथ' अरुणाचल हादोरसा थांबाय बे जायगाया बेै कुन्दिल नोगोरनिफ्रायनो बे हिरिम हिरिम्बाया बिनिमोन आरोना नोंथां बे भीष्मक जायखौ जों भीष्मक राजा होनना बुङो बे भीष्मक राजानि फिसाजोमोन आरो। हिरिमबाया दायो बिनि उनावबा आरो जोंनि हादोरसायावबो आरो मोनसे माइथल'जिकेल जारिमिन दं आरो सल' जेरै ओह तेजपुरनि बान राजा होनना बुङो ना तेजपुरनि राजा गोदो औ। बान राजानि फिसाजो उषा देबि आरो बिथ बिथांनि बिलोगो माबा ओह बिथांनि बिलोगो चित्रलेखा, खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
गो सित्रलेखा आरो बिदिनो ओह जो जोंहा ओह जि जुवाय इसोर भगबान होनना बुंनाय जायो माबाखौ श्री कृष्ण बिथांखौ ओह श्री कृष्णनिनो फिसौला अनिरुध' होननाय बिथाङा बेहाय ओह बान राजानि फिस जो उसा देबि बेखौ हाबा खालामदों आरोना नोंथां बेबायदि जा मिन दं आरो जोंनि बर' हारिनि। औ बेफोरखौबो जोंनि बर' हारिनिनो गोदो गोदायनि जोंनि एन्सेस्टार्स होनना बुंनाय जायो आरोना बिसोरखौनो बिथांमोनखौ बेबायदिनो जों फैनायाथ' बहुद बोसोर सिगाङावनो फैदोंनो बेहाय ओह दाबो जों मोन्थिनाय जाया जों माने ओह जों साननासो लानाय जायो आरोना। जों चीन हादोरनिफ्राय बा मंगलिय' हादोरनिफ्राय फैनाया जों ओह जाबाबो बा रोजा बोसोरसो सिगां माने जों सानना लानाय जायो आरो। बे आंनिबो मोनदांथि आं गावनि सो बुंदों आरो गावनि मोनदांथिनिफ्रायसो औ बिदिनो फैजेननानै आसामावनो गिबिसिन जोङो आबाद मावजेननाय हारि होनना बुङो आरोना जोंखौ।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो गोबां जारिमिन खस्थ' दुखु खस्थयैजों सोलिबोनाय बर' हारिया गोबां रोखोमनि दावहा नांबोदों बा दुखु खस्थ' जाबोनानै आबाद मावबोनानै सोलिबोनाय हाग्रायाव थानानै ओह जोंहा आबाद मावनानै आरो बेबायदिनो जिउ खां खांबोनाय हारि आरोना जोंनि हारिया बेनि उनावहाय फैबाय जोंहा ओह उनाव गोबां रोखोमनि राजाफ्राबो जोंनावहाओह राज उलाफादफोर खुंबोदों आरो जों आसाम हादराव जेरै कामरुप गोदोनि नि कामरुप हादोरसा होनबा आसामखौनो बुजायोमोन दुलाराय आसामखौनो। बेबायदिनो औ बै समावबो गोबां राजा कुमार भास्कर बर्मनमोन बा ओ गोबां रोखोमनि हाजिराफारा ओरै आरो बेफोरबायदि राजाफ्रा जिउ ओह राज खुंबोदों आरोना जोंनि हादोरसाफोरखौ औ बिनि उनाव फैयै फैयै जोंनि था फैबाय दिडमापुरावहा जोंहा बायखोनदा नेरसोन मोननाय जायो दाबो बर हारिनि बेफोरबायदि जायगाफ्रावहा जों राजखु ओ हादोरसा खुंबोदों आरोना। हायोदा बर राजाफोरा औ। नोंथाङा एसेफोर बेफोरबायदि मोनथिगौब्ला एसे फोरमायनो हायो नोंथां।
बेफोरबायदिखौथ' थ' आं बिराद गोथौयै मिथिनाय आंनियाव नलेज गैया नोंथां। आं एसे बर'नि ओरैनो औ जों जेनेबा जोंहाथ' जारिमिन लिरबोनाय बिदि गथायै जों जारिमिन मोनसे बिदि लिरबोनाय जोंहा गैया सिगांनिफ्रायनो अब्लाबो जोंखौ बर' फोरखौ भारतनि गिबिसिन उत्तर पुर्ब ओ गोहोम हारिमु मोनसे जोङो मंगलियान रायजोनि मंगलयत्स होननानै बुङो नालाय बर'फोरखौ
नंगौ।
जों खौनो जेनेबा गिबिसिन बेयाव आसामाव जिदा गोदोहाय खामरुप होनोमोन बेयाव जोङो ब्रह्मपुत्र दैनि सेर सेर जोङो रायजो जाफैदों होननानै खोनानायाव आं बिदि खोनादों आरो नोंथां जोङो बर'फोरा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंना रामायण महाभारतआवबो दङ लिरनाय भिम उषा गतद काटस बिसोरखौ जों बर' होननानै नै जोङो ओ जोंनाव प्रमानबो बारा इसां गैजोबा मानोना जोंहा जारिमिन होननाया गोदोनिफ्राय लिरबोनाय जायाखै होमबाबो जोङो भिम गाटट काटस बेखौ बर'नि होननानै मानिनानै लानाय जायो आरो नोंथां। जों बर'फोरा थ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावना जाबोग्रा ओंखायनो ब्रह्मपुत्र दै जिं सेर स सोरनो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों होननानै बेखौ खोनानाय मोन्दों आबाद मावनानै बेयावनो आरो बेयावनो रायजो खुंबोनानै जोंहा डिमापुर नोगोर बिथिं दाथ' नागालेण्डआव थांबाय नङा होमबा नोंथां डिमापुराथ' डिमापुरावबो जोंहा बायखोन्दा नेरसोन दङ आरो गोदोनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिबो नेरसोन दङ एसे जोहोलाव जोहोलावजो फोरनि नेरसोनखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं एसे नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायहसै बिदिबा आं जायखौ मोनथियो बा मोनदांथिदों । जेरै दानि आ जोंहा बर'नि बर' हारिनि होनदोंबाथ' रासुल आफादफोर खुंबोनाय जायगाफोर जेरै ओरै दिमापुर । बरावनो होन बिनि उनावहा माइ बां । कासपुर बेफोरबायदियावहााय जोङो राजथावनिफोर फसंबोदों आरो दाबो बेफोरनि बाइखोनदा नेरसोनखौ मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा माइबांआवहा थानाय जोंनि मोनसे बे माहुर दैसा होनना बुङो बे माहुर दैैसा जिङाव मोनसे माबा दं बेहाय अन्थाइनि दाननाय न' दङ । बेखौबो गोदोनि बिसि बिसोरनो बिथांमोनानो बानायबोदों आरो आरो बे खाथियावनो रोनसोनद्रि होननाय मोनसे थानसालि दं मन्दिर रोनसोनद्रि औ । रोनसोनद्रि होनबाथ' मोनथिबाय जोंहा बर'नि जोंहा बेबायदि मोनसे देबिफोर बा जों आइजो माहारिखौ फुजिबोनाय बायदिखौ जों बुङो आरोना रोनसोनद्रि होनबा थ' बेबायदिनो जोंहा गोदो बेफोरबायदियावहा उनाव बे इंराजफोरजोंबो नांबोनाय दावहा नांबोनाय सोमदोन जोहोलाव नायबो दंमोन आरो बेबायदिनो जोंहा नै जोंनि दानि थानाय क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सिखोना जोहोलाव हाग्रामा बा नेसनेल पार्क। होनना बुंनाय जायो बेफोरबो बिनि सासे जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि मुङावनो दोननाय जादों बेखौ बेखौ बिथांखौ जावलिया देवान होनना बुंनाय जायोमोन सिगां बिनि गुबैयै मुङा औ बेफोरो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि जोहोलाव जोहोलावजोफोर जेरै ओ थेंफाख्रि बेफोरबायदि जोहोलावजोबो दंमोन जोंनियाव बर' हारियावहा । बेबायदिनो मोननैसो औ । औ नंगौ आरो-आरो दंमोन ओ ओ हेलेना गायदे ना मा होननाय दंमोन नामा?
औ नोंथां हेलेना गायदे ।
बिथांमोन आरो-आरो जों जोहोलाव होनबाथो जोंनै बिथां जोंनि बर'नि बिफा होनना बुंनाय जायो बिथां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौबो जों जोहोलावखौनो होनना बुंजायो ।
नंगौ नोंथां ।
नंगौ बिथांमोना गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोर दं जोंनियावबो नांबोनाय बा जोंनि हारिनि थाखाय जिउआव बावबोनाय नङाबा गोबां खस्थ' खामानि मावबोनाय । बेफोरबायदि गोबां दं दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेफोर बिथांमोननि न मुंफोरखौ जों गोसोआव लाखिनाया मोजां आरो जों इयुन समावबो बिथांमोनखौ मान बावबाय थागोन बा फुजिबोबाय थागोन होननानै जों दायो एसे बेफोरखौ थांखि लाबोना बा जों बेखौ बेफोरबायाददिखौ फालिलांनांगौ आरोना खामानिखौ मावलांबाय थानांगौ आरो नोंथां औ बेबायदिनो नों नंगौ दे ।
दायो जों गोदोनिफ्राय नांबाय थानाय ओइथ सिडउलावबो हाबनो हाबाय । बा जों खनस्टि ओ कनस्टिटिउसननि हेफाजाब लानानै जोङो डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैबो बानायबोनो हाबाय नैरोजा थाम मायथाइ जोङो दिस्ट्रिक्ट मोनब्रैखौ जोङो बड'लेण्ड तेरिटरियेल
काउन्सिल ।
एरिया डिस्ट्रिक्ट होनना बुंनाय जादोंमोन ना औ । औ दा जारिमिना बे बेफोरनो नंङा होमबा नो नोंथां जों गोदोनिफ्रायनो जुजिबोनानै औ जोंनाव दासिमथ बे डिस्ट्रिकआनो जोंना मोननो हानाय ओ जोंनोथ नांगौ स्टेट दा नोंथां
जाबाय नोंथां जोंहा सम जाबाय नामा नोंथां औ
औ नोंथां
ओ समा जाबाय दे बिदिबा गोजोन था
औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां सिम